हेलौ। हेलौ।
हेलौ। हेलौ। नों नोंथाङा खोनादोंना?
खोनानो मोन्दों ना?
खोनानो मोनदों ना?
औ खोनादों।
अ।
मा खालामदों दा नोंथाङा?
खोनानो मोनदों ना?
औ खोनादों। कानेक खालाम मोननांगौमोन। नेट प्रब्लेम जादों नामा नोंनिया माथो खोनाया खोनाया जादों। खोनादोंना एबाराव?
औ खोनादों ना? औ।
खोनाबायना एबार?
औ खोनामोन
औ मोजां बोथोरा माबायदि दिनैलाय?
बोथोरा दोमैलुलु अखा हाहां नोंथाङा मा खालामनानै दं? नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
हो?
मा खालामनानै दङ?
मा होनखो थाय
नोंथाङा ना मा खालामनानै दङ?
ओरैनो दङ जिरायनानै दं जेबो खालामाखै। आथि खालाव नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
आङो दा एसे माने फालांगियाव हाबनानै दंथ'यो बेफार फालांगियाव हाब
खोनायाखै
बेफार फालांगियाव हाबनानै दंथ'यो आं दासान्दि।
जोबोद मोजां। मानि फालांगि खालामो।
आं बिदिनो गानग्रा जोमग्रा बिदिनो बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रानि सायावनो फालांगि खालामो।
फिननायखौ खोनाफैनो हायाखै आंनियाव।
गाननाय जोमनाय बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायावनो आं फालांगिखौ खालामो माने दख'ना गामसा बेफोरनि सायाव आं फालांगि खालामो।
अ दा मा मा सिखौ बाजाराव ओ फाननो हायो?
ओरैनोथ' जोंहा आं जाय जायगायावहाय दखानखौ सायख'नानै होदों, बे जायगायाव माने बांसिन थागिबि मानसिया बर' मा सुबङानो। बेफोरनि नि थाखाय गोनां जानाय, जोंनि जाथिनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना साद्रि साद्रिमानि फालि बिदिनो हौवाफोरनि थाखाय गामसा। आरो बैसागु आव गाननो थाखाय गस्ला। आर'नाइ। बेफोरखौनो आङो बांसिन फाननाय जायो दखानावहाय। गलायावहाय। आंनि गलायाव आं बेफोरखौ मोननो हागोन आरो।
आथिखालाव बयजोंबो अनसायजानाय बर'फोरनि सिखौ सिखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
जोंनियाव दा बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो अनसायजानाय माने। बुंनो थाङोबा जोंनियावनो जि आइ टेक मोननाय जोंनि आर'नाय आर'नाइखौहाय बांसिनै बाहायजायो आरो। आथिखालाव माने हौवा हिनजाव गथ' गथाय जेब्ला सम जायो अब्ला बेखौ माने कमनलि बयबो इउस खालामो आरो। बयबो बाहायो। ओरैजाय दख'नाखौ जोंहा
आं खोनानो मोनदों, दख'नायाबो जे गुबुन गुबुन मुं दं, नोंथाङा बे दख'नानि मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामाष?
औ। दङ दङ दङ। दख'नायाव बिदिनो। गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि आजै आबौमोन। जों सिगाङावहाय माने आगर ओंखारनानै दायियाव, फार्स्टआवनो जोंहा ओंखारदोंमोन सिगांसिम ओंखारनाय दख'नायानो जाहैबाय आंनि खोनानाय मथे। आरो ना बिदन दख'ना।
बिदन दखना जाहैबाय मोनसे, ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैजाय उनावहायं खारलांबाय आरो आ गरनि गोनां आगर गोनां थावसि दख'ना फारौ मेगन दख'ना आगर गिदिर दख' ना खासि हाथाइ आरो दावराइ मोख्रेब
गस्ला हरलाय आनो